अ हेल' अ
खोनादों ना नोंथाङा
देखोनादो दे
मा खामदों
दङ
अ दसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा
हागोन दे हागोन
अ आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों बे आयदायानो जाहैबाय ओम बिदिनो मैगं गायनाय
उम
दे होमबा आं जागायनोसै ना?
दे
ओ जोंनाथ' मैगं गायनाया बिदिनो दैज्लां समाव मा मा मैगं गायो आरो मेसेंआव मा मा मैगं गायो बेखौथ' नोंथाङा मिथिखायो आरो मा मा मोनो मा मा मोना बिदिनो जोंना दैज्लां समाव थ' अखा हाबा बिराद खस्थ' जायोना मैगं फोनायफोरा
उम उम
ओमफ्राय जोंहा दैज्लां समाव मैगं ओमा मोनो मा मोना बेखौ आङो एसे खोनथानोसै ओ जोंनाथ' दैज्लां समाव बांसिनानो पथल, फान्थाव ओमफ्राय बिदिनो बानलु, भिन्दि बेफोरखौ गायो आरोना आरो होननो थाङोबाथ' जोङो पटलाव बिदिनो हासार उनु होनांगौ आरोना बिराद खस्थ' जायो आरोना बिदिनो जोङो पटलाव हासार बिदिनो सप्तासेयाव खनसे सप्तासेयाव खनसे बिदि हासार होनां जायो आरोना
उम
ओमफ्राय आरो जोंनि ओं एम्फौ जायैनि थाखायबो मुलि होयो आरो
मुलि
आ फिथाइखौ जायैनि थाखाय मुलि होयो आरोना ओमफ्राय आरो ओ बिदिनो जोंहा भिन्दि भिन्दिखौथ' जोङो फोबानो जायो नङा होमबा
ओ
आरो इथिं जोंहा जोगोनारबो मोनो जोगोनारखौ जोङो बिदिनो गायनांगौ आरोना फार्स्टआवनो गायनांगौ गायनानैसो बिदिनो रज'यो आरोना
उम
आरो बुंनो थाङोबा जोङो ओ मेसें मेसेङाव जोङो मा मैगं मोनो? नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना? मेसेङाव मा मा मैगं मोनो।
मेसेङावथ' दैज्लां बोथोराव जि गायो दानि सिजोनावथ' मेसेङावबो गायनो हायो नङा होमबा। मेसेङाव लेस्राबो गायनाय जायो। बिदिनो मेसेंनि जोगोनारबो होजायो ओमफाय बिदिनो माबा मेसेंनि मैगं थाइगङाथ' गोरान नालाय बोरियावसो गायनाय जायो ना लाय बिदिनो गा लेस्राफोर गायो ओमफ्राय बानलुआबो गायजायो मेसेंनि बानलुबो गायजायो।
औ बानलुखौथ' जोङो मेसेंआवबो गायो उम
गायजायो अ जों दैनि गोनांथि आरो मेसेङावबो जों ओ दै होयै होयै जों फोथांनांगो जायो बिदिनो बानलु खौबो मेसेङाव गायबा जोङो मुलि उ उनु होनांगौ जायो दै होनांगौ बिदिनो ओमफ्राय लेस्राफोरखौबो जोङो रज'हांनायाव एसे एनै एम्फौ जायैनि थाखाय मुलि होनो गोनां जायो देरबाथाय बिबारनि फिथाइनि एसे एनै मुलियाथ' होनांगौ जायो नालाय
अ नंगौ बिदिनो बानलुआबोथ' जोङो इदिनो मुलिबो होनांगौ जायो मान होनबा फिथाइखौ जायोना एम्फौफोरा ओ बिदिनो बानलुआवबो मुलि होनाय जायो आरोथ' गोजां बोथोर मा मा मैगं मोनो बेखौ खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा?
गोजां बोथोरावथ' दानिया गोजां बोथोर दैज्लांनिखौ सिन गैला दानिया आबादारिफोरा गायो सबखौबो मोननो थाङो
बिदिनो बायगन बान्दा कबि बिदि ओमफ्राय मैगं गोथांफोर जेरै मुला लाइ लाफा औ बिदिखौ मोनो आरो ओ
अ जों आरो थाव जानो थाखाय बेसरबो गायनो मेसेङाव गायनो गोनां जायो।
औ
जोंनि मेन माबायानो जाबाय बेस बेसरजों जों थाव जायो नालाय जों खेथि मावो होमबा बेसरखौ बेसरबो मावो बेफोरजों जों थाव जायो नालाय बेखायनो बेयावबो जों हासार हासार होनो गोनां जायो मुलि होनो एम्फौखौ जायैनि थाखाय जों मुलि होनो गोनां जायो फिथाइनि बिबारनि मुलि होनांगौ जों बेस बेसरावबो बेबायदिनो जाबाथाय जोङो फुनो गोनां जायो फुनानै मारा होनानै बेगरखौ जोङो सान्दुङाव फोराननानै सुनानै थाव फेरदनो लाङो मेसिङाव बेबायदिनो मेसेङाव मावनायाबो बे मेन बेसरानो जाहैबाय
औ
खायफाफोरा आरो इदिनो गोरान खेथि मावो बायदिसिना बिदिनो
बानलु
नोंगौ
बिदिनो बेसरखौबो जोङो खायफाया बिदिनो फैसानि थाखाय ओमफाय रांनि थाखाय बिदिनो फानहरोबो आरो ना
अ फाननोबो गोनां जायो खिसु हानि थाखाय जो थारमाने निजा जेनेबा आबादारिफोराथ' किसुमान हा गैजाया नालाय बेलेगनि लानो गोनां जायो मावनानै फैसानि थाखाय फानहरो इखौनो होयो बे जानो गोनां जायो नालाय जों बे बेस मेसेङाव जोङो जायनो हायो जेसेनां हायो एसेनो जोङो बेसरखौ मावना लानाया मोजां आरो निजिनि देहानि थाखायबो मोज मोजां निजा न'आव मोननाय थाव लकेल थावसो मोननाय जायो नालाय जोंहाबो बिदिनो बेसरखौ गायो थाव जायो जोंहाबो न'आवनो निजा
ओं बिदिनो बेसरखौबो गायनाय जायो बेसरजोंबो जोङो फैस फिसा बिदि रां मोनो आरोना फाननानैबो जायो ओमफाय न'आवबो मोनजायो
मोनजायो
ओमफ्राय आरो जोंहा बिदिनो बान्दा कबिफोरखौबोथ' ओमफाय ओ बान्दा कबि अलकबि बेफोरबोथ' जोङो गायनांगौ जायो इयावबो थ' जोङो बिदिनो मुलि
फाय ओ मुलिनो हासार होनानै अ थाइसे थाइनै फैसा मोननाय जायो निजिनि खरस ओंखारो
औ
बायगनफोर आलु आरो मेेन माबाया जाबाय आलु आलु जोङो मेसेङावसो गायनाय जायो नालाय आलुखौबो आलुआवबो जोङो मुलि होनो गोनां जायो।
औ
आरो मटर मेसेङाव गायनाया जाबाय मटरबो दुन्दिया अ
मथरबो जोङो गायनानै खानो होना फिथाइ मोनो बिदिनो थाइसे थाइनै फैसा मोनो रां मोनो आरो। बेबायदिनो आरो दुन्दियाबो जों फोना लानो हाबा बेजोंनो बेखौनो बाजाराव जों फानहैबा जों बिदिनो थाइसे थाइनै रां मोनबोयो। मेसेंनि खिथिया बिदिनो आरो गोराननि नालाय। जोङो मथर, दुन्दिया, बानलु, आलु बिदिनो लेस्रा जोगोनार बिदिनो जों गायनानै थाइसे थाइनै रां मोनो।
औ औ बिदिनो जोंना दुन्दियावबो जेरै जोंनिया ओ बेसराव जेरै फैयो मुलि होयो बिदिनो जोंना दुन्दियावबो बिदिनो होयो नङा होमबा।
दुन्दिआवबो इदिनो अ बिबारनि होनो गोनां जायो।
औ दुन्दियाखौबो बिदिनो जोङो मारा होयो नङा होमबा।
अ फुनानै मारा होनांगौ।
औ फुनायाव बेसे खस्थ' मोनो खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा।
फुनायावथ' माबाया दुन्दिया किसुमान हा लाना हा बिफाङा गिदिर फिसा थायो नालाय किसुमाना फिसा फिसा जाबा फुनाया फुग्राफोरा खस्थ' मोनो आरो ओमफाय एसे एसे बिफाङा गिदिर गिदिरबालाय एसे मोजां नाङो। फुग्राफोराबो मोजां नाङो ओमफ्राय जेब्ला बिफाङा फिसा जायो अब्ला अ फुग्राफोरा खस्थ' मोनो।
ओं
आबादारिफोराबो एसे एनै खस्थ' मोनो आरो मारा मुनु होनायाव बोखांनाय माबानायफोरखौ बिफाङा एसे फिसा फिसा जाबा एसे लस जायो आरो बेबायदि इदिनो एसे एनै माबानानै ओ फाननानै जों बो बाजारफोराव बिदिनो हाजिराफोरनो फुग्राफोरनो फैसाावरनाय एसे थाइसे थाइनै रां मोनबोयो आरो बेनो
औ औ नंगौ बिदिनो जोंहाबो बेसरखौ बिदिनो फोननाय जायो दुन्दियाखौबो बिदि फोननाय जायो। आरो आलुखौबोथ' जोङो बिदिनो बायनानै एबा न'नि थाखानाय
आइनानानै अ अ बिदिनो आलुखौबो जोङो हालौवग्रोना हालौवबाय हालेवनानै गोथौ गोथौ हाखौ माबा जावनानै हाखर जावनानै जोङो फबना होलांनांबाय। दरसे दरसे दरसे बिदिनो एसे गोजान गोजान गायबाय गायनानै जोङो आरो हाखौ फबफिननांबाय फबबाथाय आरो बिदिनो साननैसो थानानै खिलिगोन नालाय खिलिबा जों मुलि होनां गौ जायो एम्फौनि मुलि आलुआव औ ओमफ्राय जोङो बिदिनो एसे ए से र'ज'बा जोङो जिगाब होनो गोनां जायो। सिगाब होनांगौ उम
मानि थाखाय जायो जिगाबखौ मोजां र'ज'नो थाखाय ना
जोङो अ जोङो थारमाने जिगाबखौ हाया ओरैनो फबनायाव प्लेन जायाबा जेने बा आलु दे फिसा फिसा जा ओ माबायो नालाय बेदर थाङो नालाय आलुआ बे अ बे आलुआ दान माने सायाव फैबा गोथां गोथां जायो गोथां गोथां जाबा जों माने सुबुंआरिफोरा जानो एसे दिसटाब जायो आरो माने ए से गोखा गोखा मोनजायो आरो बेबायदिनो गोखा गोखा मोनजाबा ओंखायनो जिगाबा एसे होसिनना थाबा थारमाने बार हाबनो हाया इनि थाखायनो बार हाबनो हायिनि थाखायनो जोङो जिगाबखौ होनो गोनां जायो।
औ औ औ
जों जिगाब होबा मोजां जायो आरो
औ जिगाब होबा जोंना बांसिन मोजांसिन जायो आरो मा उम
मोजांसिन जायो जेनेबा हा गोजा होबा आरो आलुआ एसे गोथां गोथां जायो नालाय जों जानोबो एसे उसुबिदा मोनो थारमाने
औ औ
बिनि थाखायनो जों जिगाबखौ होनो गोनां जायो।
उम ओमफ्राय आरो जोंनाथ' बिदिनो आलुखौबो बिदिनो गायो। ओ बेसरखौबो दुन्दियाखौबो बिदिनो होनानै जोङो खस्थ' मावनानै जायो नङा होमबा
अ अ उम
आरो जोंनिया बिदिनो बायगनफोरखौबोथ' इदिनो ओ गारना होबानो बेगरफोरानो रज'लाबायो नङा होमबा नोंथां।
औ गारना होबा रज'यो। जावैनो गोनां जायो जोंबो बायगनखौ थार माने हाखौ गारना होनाया ए से एनै रज'यो थार माने जों जावायना लाबा निजेनि थाखाय मोजां आरो थार माने जों खेथियाव फोरनि थाखाय।
औ।
जेनेबा हाखौ जोङो मिस मिस गे-गेग्रेब होनानै देग्लिनानै जोङो मिस मिस खालायनानै जावायनानै सायाव प्लासटिक सोंनानै थार माने अखा सियैनि थाखाय जोङो प्लास्टिक सोंनाय जायो ओमफ्राय जोङो इदि जावैनानै थारम फिसा फिसा बेरखांबा जों माने मिसिं दै होग्रा मुलि होग्रा सिप्रिं मिसिनजों दै होनांगौ आरो इसे एसे। माबा अक्सिजेन मोननो थाखाय दै नांगोना बिथां
औ औ नंगौ।
इसोरनोबो एसे दै होनांगौ जायो आरो दै होबा जोंना माने बिफाङा एसे मोजां जायो। जों जेसेनो जोथोन लायो एसेनो मोजां।
उम बिदिनो जोंना बानलु बानलु फोनायावबो जोङो प्लास्टिक होआ नङा होमबा।
अ बानलुआवबो जोङो अखा सिनि थाखाय प्लास्टिक होनांगौ सायाव।